औ गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
हेलौ हेलौ
गोजोन फुंबिलि-गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै कल खालायनाय जादों औ खोनादों
औ औऔ
जों दिनै मिथिंगानि बागै बेबायदि सावरायनि।
औ
जों मिथिंगा होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगा जों हाजो हायेन बिफां लाइफां गासैजोंबो बेबायदिनो गासैजों बेबायदि मिथिंगा जायो आरो बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरनि जुगिदि जों सुबुं माहारिया बेबायदिनो जिउ खुंनायाव गोबां बेबायदिनो हेफाजाब मोनो आरो मिथिंगानिफ्राय जों गोबां बेबायदिनो आबाद फोरखौ जों मोननो हायो जों जिउ खुंनायाव गोबां बेबायदिनो जोंनो थाखाय बेबायदि मिथिंगाया बेबायदि आबादफोरखौ जों खालामनानै जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां बेबायदि आबादफोरखौ जों मोननानै जोङो बेबायदि जिउ खुंनायाव जों बाहायनो हायो आरो जोंनि जिउ खुंनायाव बेफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो जों मिथिंगानिफ्राय गोबां रोखोमनि बिदि हेफाजाब मोनो जेरै जोङो गरम बोथोराव बेबायदि ओ औवानि बेबायदि गिसिफोरखौ जों बानायनानै आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंनि ओ माइरंफोरखौ बेबायदि जावनाय समाव बेबायदिनो दाला सान्द्रिफोरखौ जों बाहायनाय जायो। बेफोरनिफ्राय जों गोबां हेफाजाब मोनो जों मिथिंगानिफ्राय गोबां रोखोमनि बेबायदि हेफाजाब मोननो हायो। आरो दै दैमा दैमानि गेजेरजोंबो जों गोबां बेबायदिनो हेफ हेफाजाब मोननो हायो जों जेरै जोंनि आबाद खालामनाय समाव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गोबाङावनो बेबायदि जोंनि थाखाय दैया बेबायदि गोनांथार जायो बेखायनो जोङो दै फोरखौ बेबायदिनो मोजां बेबायदि साखोन सिखोनै लाखिनांगौ आरो दै बोहायनायफोरखौ जों सिगांथिं थानाय सुबुंफोरा जाहाथे साखोन सिखोन खालामो बा गाहायथिं थानाय बेबायदि एबा आफांथिं थानाय सुबुंफोरा जाहाथे मोजाङै गोग्गो दैखौ मोनलाङो बेबायदिनो सिगांथि थानाय सुबुंफोरा जेब्लायबो बेबायदिनो दैफोरखौ बाहायोब्ला मोजां बेबायदि बाहायनांगौ आरो साखोन सिखोनै लाखिथारनांगौ होनोमब्लासो जोंनि गाहायथिं थानाय सुबुंफोरा जेब्लायबो बेबायदि दै गोगोखौ मोनगोन नङाब्ला बेबायदि दै गोग्गोखौ मोनाब्ला जोंनि देहाया बेबायदिनो गाज्रि जानोबो हागौ आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि बेमारफोरखौ जों जानायखौ मोननो हागौ। जोंहा मिथिंगायाव बेबायदिनो गो गोबां रोखोमनि बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि दाउस्रिनि दाउलाफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बे दाउसिन दाउलाफोराबो गोबां बेबायदि रोखोमनि थायो माखासे फोर बेबायदिनो फिसा बिला बेबायदि थायो आरो माखासे दाउफोराबो बिदिनो गेदेर थायो गोबां रोखोमनि थायो आरो बिदिनो गोबां बेबायदि गाबफोरनि बेबायदि दाउसिन दाउलाफोरखौ जों थानायखौ जों नुनो मोनो आरो जों हाजो हायेन होनोब्ला जों मिथि गायो जोंहा हाजोआ बेबायदिनो जों गोजाननिफ्राय गोबां बेबायदि समायना नुयो बेखायनो जों बे हाजोखौ जों खाथियाव थाङोब्लासो जों मिथियो बे हाजोआ गोबां बेबायदिनो हाब्रां हायेन बिबायदिनो अन्थाइजों बिबायदि बुंफबनाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जों अन्थाइफोरखौ नुनो मोनो बेबायदि हाजो फोराव जों थाङोब्ला गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौबो जों नुनो मोनो बेखायनो बेफोर बिफां लाइफांफोरा गोबां रोखोमनिफोरखौ जों नुनानै गोबां बेबायदि गाबफोरखौबो नुनो मोनो। आरो हायेनाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेबायदि न' सुबुंफोरा बेबायदि न' लुनानै थानाय बिदिनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौबो जों गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो गायनानै बेबायदि मोजां बिबायदि साखोन सिखोन लाखियोब्ला जोंहा गोबां बेबायदि मिथिंगानिफ्राय जों हेफाजाब मोनो नोंथाङा बेफोरनि सायाव बेबायदि सुंद'यै नोंथाङाबो बुंदो।
औ औ नंगौ नोंथाङा बावै सिगाङाव जि बाराफोरखौ बुंलांबाय मिथिगानि सोमो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो मिथिंगा होनोब्लाथ' बयबो बुजिखायो मिथिखायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंगौ।
खोनादों नोंथाङा औ औ मिथिंगा ओ होनोब्ला हाजो हाला दैमा दैसा बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि गासैखौ ओ मिथिंगाय यावनो जोङो जि बा जिब जुनारा सोनारनानै थायो। ओ मिथिंगायाव ओ बयबो बिनि सायाव बे बिनि सायाव बे सोनारलायनानै थायो नङा होमब्ला नोंथां‌?
खोनादोंना नोंथाङा? औ औ मिथिंगा होनोबा नो ओ जोंनि मेगननि नोजोरफोराव बा जोंनि गोसोआव ओ नु जायो ओ गोथां गाबनि मोनसे मिथिंगायारि महरा मिथिंगा होनोब्ला जोंजोरबा गोसोआव ओ नुजाखाङो ओ बे मिथिंगायावहा जोंहा गोबां बिदिनो जिब जुनार दाउसा बिफां लाइफां बेफोरदि था बियो ओ गोबां बिदिनो बायदि रोखोमनि दैमा दैसा गेदेर गेदेर बिलो बिलोमा बिफोरबायदि जोंनि मिथिंगायावहा दङ। जोङो नोंगौ नुवाखै बा उम जों हमदांस'नो हायै बायदि मुवा बेसादफोराबो बे मिथिंगायावहाय दङ ओ जोङो बिदि मिथिंगाखौहाय जों मोनसे गोसोआव साननानै लानो हायो मिथिंगायानि होनना नैहा नाथाय जोङो बे मिथिंगायावहा ओ गोबां बाय बायदि रोखोमनि जिब जुनार दाउसिन दाउला बा जिब जुनारफोर थायो जोङो गोबांखौनो नुजोबा‌ ओम जोंनि मेगननि नोजोराव नुनाय ओ जि ओ मिथिंगानि मिथिंगाजों सोरजिजानाय बा मिथिंगायारि ओ मुवा बेसाद बा मिथिंगायारि ओ औ बुंनो नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
हाजो हाला जोंनि मिथिंगायावहा हाजो हाला थायो ओ हाजो हालायावहाय जोङो बिदिनो गोबां दा आथिखाल मा सिमफायनानै ओ बिदिनो लामा नोगोर फोर बानायदों आरो बिदिनो जोंनि हायेनफोरावहाय जोङो मिथिंगानि बिखायावनो आबादखौ मावनानै दानि बिखायावनो जोङो सोनारनानै थादों बिदिनो गोबां ओ जोंनि ओ हाफोरावहाय जोङो बिदिनो आबादखौ माव कारखानाफोर बा बायदिसिना ओ रोखोमनि गा गाव गावबागाव जोङो ओ मिथिंगानि सायाव सोनानै नाय जागासिनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ मिथिंगायारि ओ मुवाफोरा होननानै बुङोब्ला गोबां बिदिनो मिथिंगाजों जोङो मानसि हारिया बिदिनो बिफां लाइफांफोरजोंहाय बिदिनो न' बांफोरखौ बानायनानै गोबां बिनो बेयावहाय जोंनि सुबुंफोरा मिथिंगाखौ गोबां बिदिनो गुबुंले आबहावाखौ गुबुंले खालामलांदों ओ हाग्रा दानस्रांनाय बिफां लाइ लाइफां दाननाय हालु सेफायनाय बेफोरबायदि जों गोबां गुबुंले खालामो। बांदों आरो गोबां बिदिनो गारि मटर सालायनायजों कलकारखानाफोर बानायनायजों जोंनि मिथिंगानि आबहावाफोरा एसे गुबुन लांनो हमदों आरो नोंथां ओ होबथानो थाखाय जोङो बा ओ गारि मथरनि उखुन्दै ओ उखुन्दै गनाय। बेफोरबायदि ओ गाज गाज्रि आबहावाखौ जोङो बासायनांगोन जोङो गाव गावनो थांखि लानांगौ जे जोङो बे मिथिंगाखौ माबोरै बासिनो फोसाबनो मोजां खालामनो बेखौहाय जोङो साननांगोन मिथिंगानि नि सायावनो जोंनानै थायो जै जोङो मिथिंगाखौहाय जोङो जेब्लायबो साखोन सिखोन लाखिनो नाजा नांगोन अफ गाबानिफोरखौ दानस्रांनायफोरखौ जोङो बन्द खालाम हाग्रा बंग्रा दानस्राङोब्ला जोंनि जिब जुनारफ्राबो थानो बेफोरबायदि जाहैगोन बिसोरबो जेनेब्ला मिथिंगायावनो थायो हिसाबै हाग्रा बंग्राया जानानै थायो। बिसोरनोबो थाग्रा जायगा नांगोन आरो बो ओ बिदिनो नो बिफां लाइफांखौ नांगौ जायो। हां लानाय हगारनाय आरो गोबां बिदिनो बायदि बायदि ओ खामानिफोरावहाय जोंनो बिफां लाइफांफोरखौ नांगौ जायो। बिनिखायनो जोङो बिफां लाइफां दाननाय बिफां लाइफां आद्रि खालामनायफोरनिफ्राय जोङो गाव गावखौहाय रैखा खालामा गावखौहाय जोङो सानफुंनांगोन। बिफां फांसे दानोब्ला जोङो बिनि सिगांनो जोङो ओ फांबा बा दस दाल बिफां फाय आरो जोंनि मिथिंगाया गोहै थागोन जोंनि आबहावाफोरा गोहै थागोन। ओ जेब्ला जोङो ओ बेबायदि मिथिङाखै गारि गारि मथरनि गोबां उखुन्दैफोरा गलाबायो बेफोरखौहाय जोङो आन्दास खालामनांगोन गाव गाव सालायनायखौ गावनि ओ सोलिनायफोरखौहाय जोङो आन्दाज खालामनांगोन। ओ जोङो गाव गावनो थांखि लानांगोन जे जोङो मिथिंगाखौ माबोरै फोसाबनो बा मिथिंगाखौ जोङो गोग्गोयै लाखिनांगोन होननानै जों गाव गावनो ओ साननानैहाय मावनांगोन। अब्ला जोंनि रायज्लायनायनि समा जोबनानै थांबाय। ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय साबायखर नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो साबायखर।